हेलौ
हेल' औ
दोंना
ओं खोना खोनायाखै नामा?
अ खोनादों।
औ
दायो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आं नोंथां ओरै जिरायनानै दं ओरैनो
औ
औ
ओंखाम ओंख्रिथ' संथ'वाखै दङ आंबो ओरैनो जिरायना।
संबाय आइआ संदों माबा ओ खायला भाजा एवदों खोमा।
औ
औ नोंस्रालाय मा ओंख्रि संखो?
जाहा बिदिनो बयलारजों आलुजों संदों।
अ
ओमफ्राय मैथाजों ना गोरानजों
अ
संदों दालाय नोंथांमोननि बिजालाय दैज्लां बोथोरावलाय मा मा इदि हाग्रानि मैगं मैगं थाइगंफोरखौ जायो।
जोंनिथिंथ' ओरैजा जोंथिं जा जा मोनो होनोब्ला हाग्रानि मैगंखौ हेलासि ओ मान्जिया नोंथांमोननिथिंबा मा होनो बे मानजियाखौ
आं दिनैसो खोनाफेरदों बे
मानदे सोरबा सोरनिथिंबा मानदे होनो खोमा
ए मादि इयो बेनि बेनि सुवादा मादि जायो।
ओ इसे गोफाहांबो नंङा माने हेलांसि बायदियानो नुयो खिन्थु फानो फाननाया नोंथांङाबो नुबाय दखानफोराव फानो
गलमु खोमा
जानो
दा दाउदैजों भाजा जानाया
दावदैजों आंथ' जाफेराखै औ औ औ दैयाव मोनग्रा औ औ
औ आंथ' दावदैजों जाफेराखै ओरैनो गाव गोजा एवनानै जाबाय आरो
औ
बेनोमोन आरो बोथोर टाइमाव माथिखाल गालदाबखौ मोनो बेनिफ्राय सिब्रु मानामुनि थास' बिथुरि आरो दै दैनि बेसर ना मा होनो बे बेफोरखौ मोनो जेन थ'खा बेफोरखौ मोनो आरो
औ
औ
दायो जोंनि जोंबो गोबां बिदिनो हाग्रानि मैगं मैलाखौ जायो। थेवबो दाना एसे बेफोरखौ जानाय खम जाबाय आरो
औ जोंनिथिंबो गाव गाव माने न'खरनिया नागिरनानै जानाया एसे खम जाबोबाय बेफोरबायदि थास' बिथरि मानामुनि दिंखिया बेफोरखौ नागिरो अब्लाबो माने हेलासि बेफोरबायदि मैगंखौ नागिरना जानाया माने खम जाबोगासिनो आरो बा जा साफा सानै नागिरो थांङो। इसोरो बाजाराव फानहैयो दा बेखौनो माने फानहैनायखौनो दा ला जोंबो लानानै फैनानैसो जाफैयो आरो माने
औ
औ
दा जोंनिथिंथ' बिदि खायलाखौथ' बारा नुनोनो थांलिया नुलियानो बे बिफांङानो गैला बाजार आरि न फोरावसो मालाबा मालाबा सोरबा सोरबा फानफैनायखौसो बायना लाबोनांगौ जायो गोदोथ' गोबां थायोमोन बेफोरबायदि मैगंफ्रा
औ बिराद थायोमोन आंबो गोदो जेब्ला जों एसे उन्दैमोन अब्ला बिराद नुदोंमोन नाथाय दा खम जाबोगासिनो दा जोंनियाव नारें बागानफोर दङ नालाय बेफोराव माने जा मान लानानै थायो बेफोरखौनो जों एसे मोनजायो आरो जाखिनि फांफाफांनै दं बेफोरखौनो
बेफोरसो गोदो समाव बेफोरखौसो बर'फोरा बांसिन जायोमोन बिदि नाफामजों संदबनानै ओमफ्राय आलुजों भाजा बेफोरबायदि खालामना जायोमोन
औ माने बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माने बुंनांगौआनो जायो बर'फोरा जा जा मैगं थाइगं जायो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै बेफोर माने गासैबो माने जोंनि मुलिनि गोजाखा माने बबेबा नङा बबेबा मोनसे देहानि थाखाय मोजाङानोखा देहाखौ गाज्रि खालामग्रा माने गथफ्रा जाखायानो आरो बेफोरखौ बासि बासि एसेबां माने मिथिंगानिफ्राय बासि बासि बेफोरखौ जानो रोंनाया दे जोंनि मोनसे बर'फोरनि मोनसे गियान माने बे बिराद बाख्नायथाजाव बाख्नायजाथाव आरोना नोंथां
औ
बै समनि जोंनि बर'फोरनि आजै आजौमोनखौ जों माने बेनि थाखाय जोबोद माने जों साबायखर होनांगोन आरो
औ
बिसोरदि बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बासिनानै जोंङो जानो फोरोंलांबाय जों दा बेफोरखौ माने हमथानानै लाखिनांगोन आरोना
ओमफ्राय नोंथांमोननि बिथालाय बेैथिंलाय बेथिं साम' लोदाय बेफोरखौ मोनोना मोना
बेथ' दा जोबोद खम जाबाय सिगांथ' जोबोद मोनोमोन जों उन्दै जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बिराद साम' मोनोमोन मामोन आरो जोंनियाव मन्दनिफ्रायबो माने साम'खौ बस्थु लानानै हना लानानै ज' ज' खनफैनानै लाङोमोन दा माने बिदि लांनाय आरो मा जों साम'खौ खननानै फानो बिनि थाखायनो माने दा जोबोद खम जाबाय आंथ' एसे खोनानाय बायदिब्ला मा खोनाबावदोंसो क'क्राझारनि बाजै हटेलनिफ्रायबो माने जोंनि पानबारियाव साम' लांफैनाय बेबायदिबो आं खोन खोनाबावदोंसो आरो
औ
औ आंथ' मोजाङै सैथो खोनथाखौ खोथाखौ मिथिया खिन्थु खोनादों आरो ना आङो
दा जोंथिंबो बिदिनो साम'फोरा खम जाबोबाय ओमफाय एसे ए सेनो बांसिन दाम गोसानि बायनानै जानो गोनां जायो आरो दाना
औ नंगौ दाथ' जोंनिथिं साम'आबो दा ओरैबायदि सुबिदासिनसो जाबावबाय माने साम'खौ फान फानग्रा फोर मा खालामनानैसो फानबावो साम'खौ साफा दाखोनखौबो गार खायो साम'नि खिथिुखौबो दानखानानै सुखानानै ओरै बायदि मोजाङावसो फानबावो माने बायनानै संनानैल' जानांगौ आरोना बेबायदि अबस थासि माने सामखौ दा जों मोनो दैमायाव थांलायनानै साम' नागिरनांगौनि माने गोनांथियानो गैला दा आरो मोननो थाङो अब्लाबो माने एसे खम जाबाय आरोना
उम
जोंनिथिं बांसिन साम'खौ साम' गोलाव ना मा होनो बे
औ
बेखौसो बांसिन मोनो साम' लादायखौ सिगां मोनोमोन खिन्थु दा जोबोद खम जाबाय आरोना माने नुनोनो थांला फ्राय
जोंनिथिं बे साम' गोलावखौ लेंग्रा साम' होननानै बुङो
अ
जोंनिथिं जोंहानि खाथियावनो दैमा गंसे दं बे दैमायावहाय गोबां मोनो बे साम' लेंग्राखौ माने साम' गोलावखौ
औ जोंनियावबो मोनो बेखौ मोननाया दा
दाथ' माने जोंनिथिं बे साम' गोलावखौ मानसिफ्रा बारा जाबाङा बेखायनो गुरबानो
औ
खनसेयावनो दसथा बिसथा बिदि उथिखायो फारसे खनसेयावनो
औ जोंनिथिं बिराद मानसिफोरानो खनो साम'खौ जाग्राफोरा जानो खनबाय फानग्राफोरा फाननो खनो माने बे जोंनिथिं साम' गोमालांनायनि गुबै जाहोनानो जादों माने बिजनेस खालामनाय साम'नि बिजनेस खालामनाय बेनो आरो मैन जाहोना
उम
आरो मा जायो जोंना औ
बुंंनाय नोंथां
औ माने जोंनिथिं बे दैया फुं माबा गैया नालाय फुंखा ना मा होननाय बे नङा नालाय दैया बोहैबोनाय जामफै जामफै बायदि सो नालाय दैखौ माने जेब्लानो गोसो अब्लानो थेला बायो माने बै थेबाथाय ना साम' गासैबो थैजोबो ना
औ
थैजोबबाथाय दैयाबो रानसिगोन बिसोरबो थैजोबसिगोन ओमफ्राय बिदियावनो माखासे माने बिराद गोमालांबाय आरोना
दाथ' नोंथांमोनथिंबोथ' दैज्लां बोथोर जादों ओमफ्राय मा मा माइ आबाद औ गायो नोंथां मोननैसिम
माइ गायनो होनोब्लाथ' आं माइखौ बांसिनानो जोंनिथिन माइसालि माइ गायो होननायखौ खोनादों खिन्थु आं गावनो माने गायनो गायिखाय माने जोंहा न'खराव माइ गाया नालाय नख न'खरल' नंङा जोंनि गामियावनो माने माइखौनो गायला फ्राय न'खरसे न'खरनैफोराल' माइ गायो आरो ना मा मा माइ गायो आं बारा मिनथिलाय लाङा खिन्थु बे माइसालि माइखौ गायोनो होननाय दं ओमफ्राय बेखायनो गुबुन गुबुन माइफोरखौबो गायो जोनांगौ बारा बेनि बागै बारा मिथिया माने आं
औ
औ
दाथ' जोंनिथिं गोबां बेबादि नार्सारिनिफ्राय मोननाय माइखौसो गायसि जेरै रन्जित ओमफ्राय जौसा माइब्रा ब्लेक राइस बिनि उनाव लेरखि
अ
आयजं बेफोर बायदि माइखौसो गायनानै नुसै
नोंसिनिथिंथ' ब्लेक राइसआ बिराद फेमास नामा
औ
ओं
जानोबो बिराद गोथावखा माने बेखौ सामुससे साम'ससे होफाबानो माने गासैबो ओंखामानो गोसोम जाजोबखायो सामुससेल हुनांगौ जेनेबा ओरैनो एसेल' होनांगौ गरब्रैसोल' ओमफ्रायनो गासैबो ओंखामानो गोसोम जाजोबखायो
औ माब्लाबा टाइमफोर मिलायब्ला जा नायगोन र' आंबो माबायदि टेस्टआ
औ एसे जौसा जौसा मोदोमो
अ
जौसा माइरं जौसा माइरं
औ समाबो जाबाय माथो।
औ जाबाय नोंथां। दे होमबा नोंथां रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय दे।
औ।